औ
औ नोंथां खोनादोंङ औ नोंथांसिम खुलुमनाय जासिबाय दे
ओ गिबियावनो गोजोन बेलासिनि नोंथांसिम हामलायनायखौ बावहनाय थाबाय
औ नोंथां दा नोंथां जों मानि सायाव सारनाय ओरैनो
औ नोंथां आं नोंथांजों जे जोंनि सोलोंथाया गोदोनिफ्राय आथिखालसिम माबायदि सोलायबायखो बेनि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां ओ गोदोनि समाव सोलोंथाइ माबायदि होनो दा आथिखालाव माबायदि जाबोखो बिनि सोमोन्दै अब्ला नोंथां सावरायजागोन ना?
औ जागोन
औ बिदिब्ला आं नोंथांनोबा गोदोनि सोलोंथाइनि सोमोन्दै फोरमायग्रोनोसै नामा ओमफ्राय नोंथाङा आथिखाल नि सोलोंथाइनि सोमोन्दै फोरमायबानो जाबाय सोलोंथाइयाथ जोंहा गोदोनिफ्राय दासिम गोबां सोलायबोबाय नोंथां सोलोंथाइ बुङोबथ' जोंहा थांना थानायाव गोनांथि जानाय माखासे जिउ खुं राहायाव हेफाजाब होनाय बा सोलोंना लानो हानाय माखासे गियानखौनो जों सोलोंथाइ होनना बुंनो हायो जे सोलोंथाइया गोदोनि समावहाय जाय मोनसे सम दंमोन बे समखौ जोङो गुरुकल मुगा ब गुरुकल समत फोरोंथाइ होनाय आरोना बे समावहाय मा जायोमोन सासे फरायसाया फरायसालियाव थांनांगौ बिदि नङामोन आरो बै समाव सासे फरायसाया गावनो गुरुखौ बा फोरोंगुरुखौ बासिनानै लानांगौमोन आरो बासिनानै लाखांनायनि उनाव बे फोरोंगुरुआ जिउ दि नोंखौ फोरोंगोन होनना बुङोब्ला अब्ला बे फराय फोरोंगुरिनि नआव थाहैनानै बिसोरनाव सोलोंथायाइ लानो थाहैयोमोन आरो बिदिनो सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे फोरोंगुरुनो माखासे हाबा हुखा खामानि बेफोर नानै होनांगौ जेरैहाय बन लायनाय हाग्रा दस्रांनाय ननि सोन सि सोरगिदिं जायगानि साखोन सिखोन बिफां गायनाय बेफोर बायदि हाबाफारियाव फोरोंगिरिखौ हेफाजाब होनांगौमोन आरो बेनिफ्राय फोरोंगिरियाबो बिनि सोलायहाय बेयोनो फरायसानोहाय गोबां रोखोमनि गियान सोलोंथाइजों लोगोसे माखासे आदब खायदा बेफोरखौबो होनाय जायोमोन गुरुकुलनि मुगायाव बुङोबा जों बांसिनानो मा बे समावहाय जोंहा दावहा बायदिसिनााबो जाबाय थाय नालाय बे दावहानि थाखाय माबायदि थियारि खालामनांगौ माबायदि थियारि जानांगौ बा माबा मोनसे जेंना मोगा मोगि जायोब्ला बे मोगा मोगिजों माबायदि सौसिलांनो हानांगौ सौसिलांनांगौ बिनि सोमोन्दै माने फोरोंनाय जायोमोन आरो बिदिनो बे उनाव जुदि नोंना बा फरायसानि सोलोंनाया जोबबोबाय अब्ला बे फरायसाया फोरों गुरुनो मा गुरु दक्सिना होननाय जोंहा मोनसे दं आरो ना माने गुरुनो जोंहा माबा मोनसे होबोनांगौ जायोमोन आरो बेखौनो जों गुरु दक्षिना होनना बुो थिग बेबायदिनो बे समा जोबनानै फैबाय बे जोबना फैखांनायनि उनाव जाय सम ज जों बिजाब फरायनाय बेनि सम फैबाय माने जोंहा फरायसालि फरायसालि थांनानै फरायनाय बेफोरनि जोंहा सम फैबाय बे समावहायबो जोंहा बै समनि माव बुंनो थाङोबा गोबां बिबांनि फरायसालिखौ जों नुनो मोनामोन ओ गोदान गोदान गोदान जायगायावसो जों माने गंसे गंसे फरायसालिखौ नुनो मोनोमोन बिदिनो आथिखालाव जेरै गंफा गुदि फरायसालि दं बेफोरबायदि नङामोन आरोना नोंथां ओ माखासे गोजान गोजान गामि बा गोबां गामि लोगो नांनानैसो गंसे फरायसालि बे बेफोरबायदि जायोमोन अब्लाबो फरायसालिया माने मोजां थासारिनि नङामोन बिदिनो नांगौ रोखोमनि जायग्राफोर गैयामोन ब्लेक बरर्ड गैयामोन बेफोरखौ जोङो ओम खोनानो मोनदों आरो ना नोंथां जारिमिन बिलाइफोरावहाय बिबदिनो जोंहा ओम मोजां बा गुन गोनां फोरोंगिरिबो गैयामोन आरो बिजाबफोरबो जोंहा गैयामोन जायनि थाखाय जों माखा ओ माखासे समावनोहाय जे बिफां साया बिफां सिङावसो फोरोंनाय जादोंमोन आरो बेहायबो जोंहा मा ओम जेरैहाय थालिर बिलाइ बा माखासे बिलाइफोरावसो जोंहा लिरनाय जायोमोन आरो बिबदिनो अनथाइ थाफायाव दानख'नानै सावगारि बानायनाय मुसुखा बानायनाय बेफोरजों जो फोरमायथिनाय जायोमोन आरो ओ बिदिनो बे समनिफ्राय एसे एसे सोलायबोनानै जों लासै लासै दावखबोगासिनो दं बिदिनो जोंहा मोनसे सम जेनेबा गुदि फरायसालि जोबखांनानैहाय एसे गेजेरफोर फरायसालि थानांगौ जायो अब्लासो नोंथाङा बांसिन गोजान जायगासिम दावबायनांगौ जायोमोन आरोना नोंथां ओ बिदिनो फरायसालियाव थाङोबा जोंहा जिरायनो थाखाय लोगोयाव बसथा लांफानांगौमोन मानो होनोब्ला जोंहा फरायसालियाव जिरायग्रा जेबो गैयामोन जायनि जाउनाव हायाव जों बस थां बनानै जिरायनाय जायोमोन आरो थिग बेबायदिनो जोंहा गोजौ फरायसालिफोर फरायहैनोबाबो गोजान गोजान जायगासिम थांनो थाखाय जोंहा हानथा मेलानि जेबो राहा गैामोन ना लामायानो मोजां मोन ना थांलाय फैलाय हानथा मेलानि थाखाय गारि साइकेल बेफोरबायदि जेबो गैयामोन आरो नोंथां जायनि थाखाय हाग्रा बंग्रा सौसिनानै दैमा दैसा बार नानै सोलोंथाइ लाहैनो गोनां जायोमोन आरो बिदिनो गोबां सुबुंफोरा सोलोंथाइखौ लाबोदों जिउयावहाय गावनि जिउखौ थांना थानायाव हेफाजाब होबोदों बा हेफाजाब खालामना लानो हादों आरो ओ थिग बेबायदिनो जोंहा ओ एसे सोलोंब्लानो माने बै समावहाय साख्रि बाख्रिखौ मोननो हायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव एसेबां ओम रोंगौथि सासेयावबो साख्रि बाख्रिखौ गोरलैयै मोननो हाया मानो होनना बुङोबा जोंहा आथिखालनि सुबुं अनिमाया आवगायनिख्रुय ओरैबायदि गोबां बांबाय जायनि जाउनाव जों आ जुजिलायनायनि जे हाबाफारि बा जुजिलायनांगौया गोबां जाबाय आरो मोनसे साख्रिनि थाखायनो जों जों आथिखालाव सेरोजा सुबुङा बा सेरोजानिख्रुइ बांसिन सुबुङा मोनसेल' साख्रिनि थाखायनो बादायलायनांगौ जायो आरो बे जाय सुबुङा गोरोंसिन बा रोंखा राखासिन बा खाफाल गोनां होनना जों बुंनो हागोन बिसोरोसो जों माने बे मानसिखौ मोननो हायो आरो ओ बिबदिनो जोंहा ओ सोलोंथाया गोबां आवगायबोबाय आथिखालनि मुगासिम गोदो समावहाय मा ओ मुलि बायदिसिनाखौबो जोंहा मा ओ दे आ आथिखालनि मुगानि बायदि बिगियानारि आदबजों दिहुननानै बा खालामना लानो रोङामोन आरोना नोंथां माने माबा मोनसे गेदेर बेमार जायोब्लाथाय बिसोरो जेबो ओम फाहामथाय लानो हायामोन बै समावहाय माने एसेबां जोंहा ओ लेखा फरा फरायनायनि बा सोलोंथायाया एसेबां दावखोनाय नङामोन आरो जायनि जाउनाव बिसोर माबा मोनसे एसे लोमजानाय साजानाय जेब्ला मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिफां लाइफां मुलि हारिनि बिफां लाइफां बेफोरखौ बिसोरो बाहायोमोन आरो बेनि गेजेरजों फिसा फिसौ मा खासे बेमार आजारखौ फाहामना लाबोनो हादों नाथाय माबा मोनसे गेदेर बेमार बा जेंना जायोब्ला बिसोरो बेफोरखौ फाहामना लानो हायामोन जायनि थाखाय सुबुंफोरा बे समाव गोबां जिउ खोमानां गौबो गोनांथि जादोंमोन आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा सोलोंथया दासिम आथिखालसिम ओ मा होनो जोङो ओ बिगियानारि आदबजों फोरोंजानाय बा डिजिटेल मुगा बे बेजों सोलोंजानाय जाबाय आरोना नोंथां दा नोंथाङा बे आथिखालनि मुगानि सोमोन्दै बा आथिखालनि मुगायाव सोलोंथाइ लानायनि सोमोन्दै आंनो फोरमायथिना होनो हा गोन नामा नोंथां?
दा नोंथाङा गोदोनि सोलोंथाइनि बागै मोजाङैनो फोरमायलांबाय औ नोंथांमोननिा थारै सैथो जेनबा गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि ओम स्कुल कलेज बा फरायसालि फरायसालिमा बेफोरो ओ नांगौ रोखोमनि गैया मोनबा जोङो फोरोंगिरिफोरखौबो नांगौ रोखोमनि मोननो थाङामोन नाथाय आथिखालाव बेफोर गासिबो सोलाय जोबबाय मानो होनना बुङोब्ला ओम आथिखालनि जाबायदि मुगा जे गावजों गाव ना नाजालायनाय नारा नाथा नाजालायनाय आरो गावजों गाव बादि नांलायनाय बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला गोदोनि आरो दानि अख्रां आरो हा बेजों समाव माखासे फारागथिखौ जों नुनो मोनो आरो दा गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइ लानानै बा बिराद माखासे ओ गोरोबलायखौ जों नुनो मोनो मानो होननानै बुंब्ला आथिखालाव गोबां रोखोमनि फरायसालि फरायसालिमा बेफोर ओंखारबाय आरो जायगायाव दङ सरकारि फरायसालि आरो जायफोराव आरो दंबावो बे सरकारि फरायसालि माने जाय सासे सुबुंजोंनो खुलि जानाय फरायसालि आरो दा जोङो सरखारि फरायसालिखौनो होनग्रोसै जेन'बा सरकारि फरायसालियाव सोलोंथाइ लानोब्ला नोंथाङा ओ बेयाव थाइसेबो रां थाङा बा नोंथाङा ओरैनो थांलाय फैलायनि जेन'बा नों गथ'फोरनि मेथाइ जा बेफोरबायदि फैसा थांगोन आरो नाथाय मुं थिसन्नायनिफ्राय लानानै ओ ओ फरायसालियाव गाननांग्रा ओ जि जोम बा लेखा लानानै थांग्रा बेगफोर बा लेखा बेफोर गाैबो जोङो थाइसेबो रां लायालासेनो जोङो बा थाइसेबो रां होना लासिनो जोङो बेखौ सरखारनिफ्रायनो जोङो ओरैनो मोनबोयो आरो
दा
बेयो मारै जायो जेनबा बेयो सरखारनि ओ फरायसालिखा नालाय बेयाव माखासे सरकार थिसनजानाय माखासे फोरोंगिरिफोर थिसनो आरो सरकारा ओ दा सरकार फोरोंगिरिफोरा ओरैबायाददि जेनेबा बिसोरो माखासे ओ बिजों फरायनांगौ जायो जेनेबा जोङो दिड एल एड होनो बिएड होनो नों दा मेर्ला दङ जेनबा बेफोरजों नोङो बेफोराव नोङो सोलोंथाइ लानानै सोलोंथाइ लानायनि उनाव नोंथाङा माखासे नेट नेत सेट स्लेत बेफोरबायदि एगजाम होनांगौ आरो बेनि उनाव मा जायो सासे फोरोंगिरिनि ओ गुना फैयो आरो जेनेबा नों बे एगजामाव नोंथाङा पास जायोबा नोंथाङा बे सरकारि फरायसा लियाव फोरोंगिरि जानो हानायनि गुनखौ मोनबाय आरो, दा बिदिनो सरकारा जायना नम्बाराव बांसिन बा जाया नम्बर बांसिन मोनदों बिसोरखौ बिथांमोना फरायसालियाव सरखारा थिसनना होबाय आरो आरो बेखौ बिसोरो मा खालामो बिथांनो दरमाहा बा से दानाव थामजिबा निफ्राय जोङो स्निजिसिननि गेजेराव जोङो हाजार बेनि गेजेराव जोङो दमा मोननो हायो आरो दा बिदिनो जेनबा जोङो गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा जेनबा खामला मुजिरा मावनानै जाग्रा बा आबाद मावनानै जाग्रा बिथांमोना दाम गोसानि फरायसालियाव फराय फरायनाय हा जायनि थाखाय बिथांमोना बांसिन गामि ओनसोलनि सरकारि फरायसालि बेयाव बिथांमोनहा मुंखौ थिसुनो आरो। दा जोंना सोलोंथाइ लानाया जेरावबो एखेयनो एखेयनो बुंजायो जेनेबा नोङो फरेस फिस जोनोमनिफ्रायनो एसे मेलेमा एसे गोख्रोंखा बा न'आव बिमा बिफानि दिथा होनाया मोजांबा बे फरायसाया निसय सासे मोजां मानसि जानायनि लामायाव थांनो हायो आरो दा बिदिनो जाङा सखारि फराय फोरोंगिरिफोराबो मोजाङानो जेनेबा आथिखालाव नुनो मोनदों ना एसे खम बिबांनि फोरोंगिरि फोरखौ सरकारा थिसननो हायो थेवब्लाबो बिथांमोना गावसिनि नाजानायनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ फोरोंनो हायो फोरोंनो नाजायो आरो दा बिदिनो गोबां मानसिया फरायगासिनो सरकारि फरायसालियाव आरोथाय जोंहा बेराफारसेनो दङ बे सरकारि फरायसालि जाय फरायसालिया मा सासे सुबुं सासे माहाजोन सुबुं बा सासे फालांगियारि मानसिनि सुबुं गेजेरजों खुलिजानाय मोनसे फरायसालि आरो बेयाव माबायदि जायो बेयाव बेयाव जोंहा मोनफ्रोमबो आयदायाव साफा साफा फोरोंगिरिखौ जों मोननो थाङो बा बेयाव स्कुल बिल्डिंफोरा मोजां मोजां जायो। दा बा जेनेबा गोबां गावनि रांखौ गारनानै बानायनाय फरायसालि नालाय बेयाव मा गासैबो ओ मोजां रोखोमनि बा गावनि गोसो बादि बानायजोबो आरो जेन'बा बिल्डिंफ्रा मोजां जायो। दा बेयाव ओम। आथिखालाव बांसिन बे सरकारि फरायसालियाव जोंनि बिमा-बिफाफ्रा ओ गावनि गथ' गथायखौ हगारना होयो मा नो होनना बुोब्ला जोङो ओम जोंनि गामियारि ओनसोल सरकारि फरायसालिफोरा बांसिन मा जायो जोंनि ओ बि ओनसोलारि रावनि सायाव जायो आरो जेनेबा बर' बा बर' बिदिनो राभा, गार' सायाव जायो आरो नाथाय ओ बे सरकारि फरायसालिया मा बांसिनानो जोंना इंराजि मिडियाम ओ थिग बेयाव बर' थायो होमबाबो बर'फोरखौ जोङो ओ बारा दाम ओ माबा होआ आरो गोनांथि दा मा जायो जेन'बा ओ जोंनाथ' आथिखालाव बुहुमा इंराजि रावजोंनो साग्लोबनानै दङ'आरो जोङो बबा बबा जायायाव थाङोबा जोङो इंराजि रावजोंनो जोङो सोंलोंजोबनो हायोबा इंरा जि फरायोबा इसेबाबो ओ गोरों गोरा जायो होन्नानै बिथांमोना मानिनायखौ दङ' आरो दा बिनि थाखायनो मा खालामो ओ बिथांमोनहा गावसिनि फोरो फोरोङ माबा गथ'फोरनि सोलोंथाइखौ इंराजि मिडियाम स्कुलाव बा इंराजि बिजोंनि फरायसालियाव थिसनना होनो हायो होयो आरो दा बेयाव मा जोंहा बेयाव ओ गोबां रां थाङो जेन'बा गिबिनिफ्रायनो जोङो मुं थिननायावनो जोंहा गोबां रां थांखायो आरो मुं थिसननायनि जों लेखानांगौ लेखानायावबो जोङो लेखाखौबो जोङो बे सरखार सरखारनि बायदि। जोंना फ्रि मोनोमोन बा जोंना फैसा होनाङालासिनो मोनोमोन नाथाय बे सरखारि फरायसालियाव मा ओम लेखाखौ जोङो बायजोबनांगौसो जेन'बा गांसे लेखायावनो लेखायाबो आलदा आलदा जायो नालाय जोंनि सरकारि ओमफ्राय बे सरकारि फरायसालिनि गेजेरजों लेखाया आलादा आलादा जायो गासै खालिबो मा ओ बिजोंङारि बा ओनसोलारि रावार'' ओनसोलारि रावाल' एखे जायो आरो दा बिदिनो जोंहा गासिबो लेखा खौ बायजोबनांगौ बायनायावनो नोङो गोबां रां थांखागोन आरो बिनि उनाव दोंबावो जोंहा स्कुलनि द्रेस बा स्कु नि गाननाय बा नोंहा बेयावबो गोबां फैसा थाङो जेन'बा नोंना ओम नो दिन हिसाबै ओ गानलांनांगौ जायो जेन'बा समबार मंगलबार बुधबार बिदिनो सुनिबारफोराव आलदा दा नोंहा मोननै मोनथाम द्रेस बायनांगौ आरो आरो गोजां बोथोराव नोंथाङा बिदिनो गोजां बोथोरनि आलदा द्रेस बायनानै होबाव नांगौ दा बियाव नोंहा ओरैबायदि फैसा थाङो आरो बेल' नङा आरो नोंहा दान फ्रोमबो ओ फरायसानि नामाव नोंहा बे फरायसालियाव फैसाखौ हैनांगौ मानो होनना बुोङोब्ला गथ'फोरनिफ्राय लानाय रां खौसो बै स्कुलखौ जाय गायसनदोंमोन बियो बिथाङा मा खालामो गथ'फोरनिफाय खौनो बिथाङा ओ जोंनि बे फोरोंगिरिफोरनो ओम दानसेयाव दरमाहानि म होयो आरो दा जा आग्लायो ओ बेखौ बिथाङा गावनि पकेटाव सोयो बा फरायसालिनिखौ मारै मोजांनिफ्राय मोजांसिन खालामलांनो हागोन बिनि बागै सानो आरो दा आथिखालाव ओ बे सरकारि सालियाबो जोंना सरखारनिफ्राय माखासे ओ अनसुंथाइखौ मोननो बेखौ नुनो मोनदों दा नुबायानो गोबां बेयाव माखासे लेपटपफोर बिदिनो कम्पिउटार आरिखौ जों सौफैनायखौ नुनो मोनदों बा ओ उनावहाय सरकारा बेखौ नोजोर होगासिनो दङ' उनावहायबो बिदिनो नोजोर होलांगोन आसा खालामो जों नि सरकारि फरायसा